हेलौ
औ औ
खुलुमनाय थाबाय ओ मोना औ खोनादोंना औ खोनादों नोंथां अब्ला मोनाबिलिनि खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांनिसिमबो
ओ अब्ला दिनैनि बे मोनाबिलि समाव आं नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोना जाबाय आङो मोनसे टपिक लाना फैदों नोंथांजों सावरायलायनो नोंथाङा सम होनो हा
औ औ नोंथां ओ समानो ओ समाथ' दोङो रायलायजागोन नोंथां
औ अब्ला गिबियावनो जों आबादनि थाखाय लानि नोंथां ओ
औ औ
अब्ला आं गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै नोंथां ओ आबाद आबाद होनोब्ला ओ बियाव जोङो मोनसेल' आबादखौ फोरमाया जेरै माइ आबाद बा माबा मोनसे आबादखौल' जों फोरमाया आबाद होननाय लोगो लोगो बेयाव ओ माइबो थागोन बा ओ बिबायदिनो मेगं-थाइगंनि आबादबो थागोन बा गोबां बेबायदिनो रोखोमनि आबाद थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ गिबियावनो अब्ला जों ओ माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
ओ अ बिदिबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै माइ आबादखौ माबायदि बानायनाय जायो आरो ओ बेखौ माबायदि माबायदियै गायनाय जायो माबायदि हानाय जायो बिनि बागै आं नोंथांनो दसे सम फोरमायनो सानबाय अब्ला माइ आबाद होनोब्ला जों बयबो मिथियो नङा होनबा नोंथां माइ माइनिफ्रायनो जोङो माइरंखौ मोननो हायो आरो बेखौनो जोङो जोंनि बांसिनो बर' फिसाफ्रा ओ ओंखामखौ बांसिन जानानै थांना थायो बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेबायदिनो गोबां बेलेग जाग्रा जामुंफोरखौ जायो नाथाय जोंनि बर' फिसा जोंहा बर' सुबुं माहारिया बांसिनानो मा होनो माइ ओंखामखौ जाना थांना थायो बेबायदिनो जों दिनै माइखौ माबायदि बानायो बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों माइखौ जोङो गिबियावनो माइ खोथिया फोग्रोनो थाखाय हाखौ हालेवग्रोना लानाय जायो बिनि उनाव हाया जेब्लानाखि खोथिया फोनायनि जाबायब्ला अब्ला जों खोथियाखौ सोम माइखौ बस्थायाव सोनानै बेखौ फुख्रिफ्राव बा दै हाखरफोराव सोमनानै दोननाय जायो जेब्लानाखि साननै सानथाम जायो अब्ला बे ओ बे सोमनानै दोननाय माइखौ बोरियाव दिहुनना जाय दिहुनना दोननाय जायो आरो सानसे हरसेबा हरनै दोननाय बिनि उनाव जेब्लानाखि गाजा खिलियो अब्ला बेखौ खोथिया फोनो थाखाय दुब्लियाव लांनाय जायो आरो बेखौ फोहैनाय जायो आरोना बेबायदिनो जेब्लानाखि बे फोनाय खोथियाया से दान बा से दान खावसे बेबायदिनो सम जानायनि उनाव
गायनाय जायो आरो ना फुनानै गायनाय जायो आरो ना बेयाव खोथिया बे खोथियाखौ खायसे खायसे खोथिया या गोजौ जायैयाव बेयाव इउरिया जोंनि ओनसोलफोरथिंथ' गोबां रासायनारि हासारफोर बाहायो बेबायदिनो इउरिया फोरखौ गारना होनाय जायो आरो बेबायदिनो जेब्ला खोथिया गोजौ जायो अब्ला बेखौ फुनानै आरोबाव जोङो बै हालेवना दोननाय मा होनो गायथावना जानाय हाखौ जों बेयाव गायनाय जायो आरो ना बेबायदिनो माइखौ मा माबायदि माबायदियै मा मा बुंनाय जायो बे हालेवनाय खौ दुब्लिनि हालेवनायखौ बिनि बागैबो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जेरै फार्स्ट हालेवनायखौ फार्स्ट हालेवनायखौ खारायनाय होनना बुंनाय जायो आरो बिनि सेकेन्डखौ बर सामार होनाय होनना बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो लास्ट थामथि एवनायखौ बर' होनाय बर' होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो बर' होखांनायनि उनाव आरोबाव खनसे एवगारखांनायनि उनाव माइखौ गायनाय जायो आरो आलिफोरखौ मोजाङै थेनानै दैफोरा जेन बाहेरथिं थाङै बायदि बेबायदिनो आलिफोरखौ गोजौ गोजौ थेनानै बेबायदिनो दब्लाय मोनसे मोनसे दब्लाय खालामनानै माइखौ गायनाय जायो आरो जेब्ला माइफोरखौ गायखाङो अब्ला माइआ सोम सोम सोमबोबा बेयाव जोंनि ओनसोलफोरथिंथ' गोबां सुबुङानो गोबां आबादारियानो बेयाव हासार गारना होनाय जायो आरोना अजन जानो थाखाय डि ए पि होयो इउरिया पटास बेफोरबायदि हासारफोरखौ रासायनारि हासारफोरखौ गारनानै होयो आरो आरो बेबायदिनो माइफोरा हासार होनायजों लोगोसे गोबां फिथाइफोरखौ मोन मोनो बेखौनो खायफाफ्रा जानायनि दोननानै आग्लायनाय फोरखौ बजार कलाफोराव बा बेफारिफोरनो बेफार फालांगिफोरनो फानहरनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरथिं माइ गायनायनि अनगायैबो गोबां आबादफोर मावो जेरै ओ मैगं थाइगंनि आबाद आरो बेबायदिनो साहा आबाद बा फानलु आबाद बा थास' आबाद बेफोरबायदि गोबां ओ रोखोमनि आबादफोरखौ मावनायखौ जोंनिथिंजाय नुनो मोनो आरो। ओ बेबायदिनो आरो आं नोंथांनियाव फोरमायनो सानदों उम ओ ओ मैगं थाइगंनि आबादखौ माबायदि बानायनाय जायो। अब्ला जोंनि जोंनि गामियारि ओनसोलनि थानाय सुबुंफ्रा गामियावनो थानायलाय दा ओ बजारफोरनि हाथाय फोरनि मैगंफोरा गोबां मुलि होफबनायखाय बेयाव गाव गावनो न'फोराव जिख्लाबसे हाफोर दंब्लाबो बेफोरखौ खदालजों जावग्रोनानै गोबां सबाइ भिन्दि बेबायदिनो ओ जिंखा खुमब्रा फोरला बेफोरबायदि मैगंफोरखौ गायनानै ओ हासार होनानै गोबोरखि हासारफोरखौ होनानै
ओ गाव गावनो गायनानै जा जानायखौ जोंनिथिं नु मोनो आरो आरो लोगोसे न'वाव जानाय लोगोसे बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव फिसा फिसा सखाफोर थायो फिसा फिसा ओ हाथाय बजारफोर जायो बे फोराव लांनायखौ जोंनिथिं नुनो मोनो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव फंनैसो सोंहरनो सानदों। ओ जे जोंनि ओनसोलफोरथिंथ' गोबां माइ आबाद मावो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो मा मा आबाद मावो? आरो माइ आबादफोर खौ माबायदि बानायनाय गायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा दसे?
जोंनिथिबो बिदिनो गायो माइबो गायो बैग्रि आबादबो खालामो। इदिनो दा आरो दैलाङाव जिंखा मैगं बायदिसिना इदि गायो आरो।
औ औ
लेस्रा बायदिसिना इदि ओरै भिन्दि ओरै गायो। माइफोरखोबो गायो माइफोराथ' दा गायखांजोबनाय बायदियानो जाहैबाय बिदिनो
औ औ आरो बिनि अनगायै आरो ओ मा मा मेगंफोरखौ ओ मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनिथिथ' बिदिनो आरो दा दैलाङाव फान्थावफोरखौबो गायनाय जायो पटल गायो खांख्रिखला गायो। इदिनो उदासिफोरखौबो गायो आरो इदिनो माबानानै बैसां होना बानलुफोरबो गायो।
औ दा बेफोर बेफोर आबादफोरखौ न'वावनो जायो ना फानहरोबो बिनि सोमोन्दै नों
औ न'वावबो जायो ओमफ्राय बिदिनो फानहरोबो माबाफोर हाबफैयो नालाय फायखारिफोर ओमफ्राय बिसोरनो फानहरनायबो जायो आरो।
औ औ औ ओ अब्ला आरोबाव आं नोंथांनियाव सोंहरनो सानदों। ओ नोंथां जोंनि ओनसोलफोरथिंथ' ओ गोबां सा आबाद ओ सा सा दंफां सा आबाद मावनाय जायो। दा बेफोर सा आबादाव गोबां ओ फिसानिफ्राय गायनानै गिदिरसिम जेब्ला जायो अब्ला बे बे साहाया ओ ओ बिलाइफोरखौ होयो। बे बिलाइफोरखौ खानानै जोंनि गामि ओनसोलनि ओ सुबुं आइजोफोर बा ओ हौवाफोर बिसोरो बेयाव लेबार मावनानै गोबां ओ जिउ खुंनानै दङ आरो बेबायदिनो बेफोराव बेफोरबायदि आबादफोरा साहा आबादफोरा नोंथांमोननिसिमबो दङ नामा?
जोंनिथिंजाय बिदि साहा आबादा गैया गैनायालाय बिदि जोंनि थिं साहा बिलाइनि माबा खालामा आरो बिदि आबाद खालामा जोंनि खाथि आरो बिदिनोसै बे माइ गायबाय बेनिफ्राय आरो ओरैनो इसे बोरि हा थानायफोराव बेबायदि मैगं थाइगंखौ आबाद मावबाय बेबायदिनो आरो
ओमफ्राय ओरै साहानि साहा बिलाइनि माबा गैया आरो जोंनाव बेफोरबायदि आरो
उम उम औ ओ आरोबाव आं नोंथांनियाव ओ सोंहरनो सानदों ओ जों माइखौथ' आगोलनि बायदि मा होनो ओ आगोलाव जेरै ओ बर'फोर बा गुबुन जियानो जा जायखिजाया आगोलाव ओ नांगोलजों मोसौजों एवनानै माइफोरखौ गायोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ दायोथ' ओ जोंनि बिगियान जुग जानाय लोगो लोगो ओ बयबो गावखौ दुखु खस्थ' सैनोबो हाया जाबाय बिथिं आरो उम थाय समफोरनिबो आंखालाव गोबां सुबुंफ्रानो दिनै बेफोरबायदि नांगोलजों एवनाय हालि एवनानै माइ गायनायफोरखौ गोबां खम नुलांदों नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोल गायलानो औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोल फोरथिंथ' दायो नै गोबां फार्स्ट हालेवजेननायनिफ्रायनो खाराय जेननायनिफ्रायनो ट्रेक्टरसो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ गोबां ट्रेक्टर फोरजोंनो ट्रेक्टर गंनै गंथाम बेबायदिनो लेंंहरनानै गोबां हा गुवार गुवार हाफोरबाबो ओ दसे दसेनो गायनो हानाय बेफोरबायदि जाजोबनो हमबाय अब्ला नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि आगोलनि बायदि बिदिनो नांगोलजों हाललिवनाया दङ ना ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइफोरखौ गायनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिबो बिदि नांगोलजों हालेवनाय गैलायानो। ट्रेक्टरजोंनो एवो आरो जोंनिजोंबो दा।
बिदिनो खाराय जेननायनिफ्रायनो खोथिया फोनाय माबानायनिफ्राय ट्रेक्टरजोंनो एवो ट्रेक्टरजोंनो गायो गायजोबनायालागै बिदिनो नांगोलजों थ' गैलानो बुहुत खम हारसाफोरखौसो नुयो न'खरफा न'खरनै बर'फोरनावथ' गैलानो मोसौआनो दाना
औ औ नोंथांमोननिथिंजा ओ मेचिनजों माइ गायग्राफोरबो दङ नामा नोंथां?
जोंनिथि मेचिनजों माइ गायनाया जाथ'वाखै जानायालाय बिदिनो दा ट्रेक्टर जोंनो एवनानै बिदिनो गायो आरो मेसिनजों गायनाय एरै माबा जाथ'वाखै जोंनिजों
औ औ अ बिदिब्ला ओ दिनै नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि बाहायो बेफोरखौ जेरै नोंथाङा फोरमायबाय बेबायदिनो आंबो जोंनि ओनसोलफोरथिं माबायदियै आबाद मावनानै जायो बेनि बागै नोंथांनो फोरमायबाय अब्ला जोङो मिथिलायनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो दिनै जोंनि बे मोनाबिलिनि दसे सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंहा समावबो जाना फैबाय नङा होमबा अ अब्ला गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ दे गोजोन थोंसै
गोजोन्थों
गोजोन्थों
बबेनिखौ मिथियो ओमफ्राय